हेल'
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनागासिनो
नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियावनो दङ
होनोमबा आंजोंनो नोंथाङा दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ
औ औ होनबा जोङो मोनसे ओरैनो सायाव सावरायलांदोनि बे आयदायानो जाहैबाय लामा लामाया मानसिनि थाखाय एबा मा थांलाय फैलायनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथार बेनि बागै सावरायदि नामा नोंथां
औ जायो नोंथां
लामा होननानै बुङोबाथ' जों मिथिखागौ बिदिनो थांलाय फैलाय लामाया गोबां रोखोमनि दं आरोना हयथ' गावनि जिबनखौ मा साक्सेसफुल खालामनो थाखाय बेयो मोनसे लामा बबे लामाजों थाब बायनांगौ बेबो मोनसे लामा आरोना आरो बिदिनो मा हान्था मेला खालामनायनि थाखायबो मा थांलाय फैलायनि थाखायबो मोनसे लामा आरो गावनि न'निफ्राय गुबुन दाब जायगायाव थांनायाबो माब मोनसे लामा बे लामा बे लामाखौ बानायनो थाखाय बानायनो थाखाय जों मानसिया गावजों गाव डिसाइद खालामलायो आरोना नङा होमबा नोंथां गावजों गाव जोङो मा टारगेट लालायो थिग बेबायदिनो हमना लायोबा जोङो मा हान्था मेला खालामोबा थांलाय फैलायनि राहाखौ जोङो मा सिगाङावहाय मा जोंो मा नांगोरगौ लामा नांग्रगौ नङा होनबा नोंथां आरो गोदोनि समाव जोङो नायोबा जोंनियाथ' लामा गैयामोन बिदिनो मा लामा दंबाबो मा फिसा फिसा जि जायोमोन आरो लामा गिदिर गायामोन आरो बैथाङावहा गिनांगौ गोबां जायोमोन आरोना बिदिनो मोसा लख्रा बायदिसिना लोगो मोनजानो मैदेरफोर लोगो मोनजानो थाखाय गोबां गिनांगौ जायोमोन आरोना। बिदिनो थाल लायै लायै थाबायनांगौ जायोमोन आरो। दानि समाव नायोबा जोङो मा लामाया गिदिर जानायखाय सुबुं अनजिमाया बांनायखाय जोङो मा गिनांगौ गैलिया। नङा होमबा। खोनादोंना हेल'।
हेल' औ औ खोनादों नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे मा सुबुङा मा थांलाय फैलायनि राहाखौ जोङो मा सिगांहाय मा लामा बानायनायनि थाखाय सिगांफोराव जाय जायगायाव हाग्रा दङ आरो बे हाग्राजों लामाखौ बानायनो थाखाय जुदि अबेजों सहायजाथाव बबेजों थांजाथाव बबेजों लामाया सिथा जागोन। बेखौ नायनानै जोङो मा हाग्राखौ सिखोन दाना लाग्रोयो आरोना। दानना लाखांनायनि उनाव जाखिनि जखा लानानै बेखौ मा फोसाबना लाग्राय जायो। बिनि उनावहाय बेयावहाय बायदिसिना हाफोर नङाबा बिदिनो बाला अन्थाइफोर होनानै थांलाय फैलायनि राहाखौ बेजों लोगोसे मा खालामना लानो हायोमोन आरोना। आरो नोंथाङा बिनि बागै फंनैसो लामानि बागै बुंनो हागोन नोंथां हान्थामेला खालामाव लामाया मानि थाखाय गोनांथार। बेनि बागै
नंगौ नोंथां नोंथाङाथ' गोबां लामानि बिसय बुंबाय। जोंनो मानो लामाफोरखौ नांगौ होनोब्ला लामा फोरजोंहाय जेन'बा जोङो फार्मारसफोर जेखौना आबादारिफोर बिसोरो सिगांहाय गावनि आबादखौहाय टाउनसिम बा गामि खाथिब्लाबो हान्थिनो बिराद खस्थ' जायोमोन नंगौना। जेरैहाय माने हाग्राफोरखौहाय जेरै दैज्लां बोथोर दा अखा हानाय बोथोर। बेबायदि बोथोराव जों मिथिगौ जे हा ग्राफोरा गोबां रजनानै थायो। ओ आरो बे बादि लामा गोबां गाज्रि जानानै थायो। हाखर हाला बे बायदिनो मोजां माने खुनु ट्रान्सपर्ट सिस्टेम बै समावहाय मोन जायनि जाहोनावहाय गावनि आबादखौ गावनि जायगायावनो माने जेबो लाब मोनालासेनो फाननांगौ जायोमोन। नाथाय दिनै गोदान टेकनिकफोरजों गोबां थार जोङो गारिफोरबो मदारनायइस जाबाय।
जे मेचिन गारिफोरजोंहाय जोङो लामाफोरखौबो बानायनो हायो।
दा जोंनावहाय मोजां जानायखाय दिनै जोङो स्कुल कलेजफ्राव जोङो गामिनिफ्रायबो जों हान्थिनो हायो। नंगौना नोंथां। दिनै बे‌ बायदि
नंगौ। थारैनो
गामि अनसोलावहाय औ। बे गामि अनसोलावहाय मोजां गैयाबाबो उसुबिदा बा जेबो खहा जाला। मानोना लामाफ्रा मोजां जाजोब्बाय हस्पिटालावहायबो जों सहै
हस्पिटालावहायबो जोङो
थाबैनो गोदोहाय जों बेमार जाब्ला जों सिहा जायोमोन जोंनि अनसोलाव जो बेमरिखौ जों मा बायदि जोङो हस्पिटाल
मा बायदि
लांनो बा डक्टरनाव मारै लांनो
मा होनदों?
जोङो गोबां सिन्था जानांगौ जायोमोन नाथाय दिनै गारि मथरजों लोगोसे लामा फ्राबो जोंना साबसिन बाय आरो बेबायदिनो थाजाबाय थ' बिनिखायनो जोङो दिनै गामियाव थाब्लाबो जेराव खि थायाब्लाबो जोङो सिन्था जानो नाङा।
गामियाव थाब्लाबो जेरावखि थायाब्लाबो जोङो सिन्था जानो नाङा।
माबाय अब्लाबो फारसे खमायनो हावगोन नामा? लामा जानानै जोङो गामिनिफ्राय हान्थि औ हान्थिनानै जोङो मा मा सुबिदा मोनबावदों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गामिनि जोङो मा नोगोरसिमाव थांलायैलायनि राहाखौ जुदि लामा जाबोनायनि उनावहाय जों गोबां सुबिदा मोनदों। मानो होनोबा बिदिनो बेमार आजार बायदिसिना जायोबा मा सुबुङा थांनानै थानो थाखाय गोबां खस्थ' मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ
बिदिनो जुदि मा खाथि बेनि बाजारफ्राव जुदि मा ओ फार्मासि मा डक्टरफोर गैयामोन होनबा फाहामग्रा मुलिफोर गैयामोनबा बिदिनो नोगोरसिमाव जुदि लांफैनो थाखाय बिदिनो लामा सामा गैयामोनब्ला गोबां खस्थ' जायोमोन थांलायै फैलायनि थाखाय गैयामोनब्ला गोबां खस्थ' जायोमोन मानो होनोबा ओ बिदिनो लांनाय लाबोनाय थाखाय मा मोजां लामा गैयिनि थाखाय थांलाय फैलायाया गोबां खस्थ' जायोमोन आरोना आरो बिजोंनो लोगोसे मा दानि दानि समाव बिदि लामाया जाबोनायखाय मा थांलाय फैलायनि सुबिदा मोजां जानायखाय बिदिनो गामिनि सुबुंफ्रा बिदि लोमजानाय साजानाय जाब्लानो मा नोगोरसिमाव फैनानै बिदिनो फाहामथायाइखौ लाफैनो थाखाय गोबां सुबिदाखौ मोनसै आरोना। थिग बेबायदिनो गोदोनि समखौ नायोबा नायहरनानै जुदि गोदोनि समाव साननानै नायोब मा गोदोनि सुबुङा लामा साम न' मोजां गैयिखाय थांलाय फैलायनि गारि मथरफ्रा मा फैनो हायिखाय बिदिनो मा अजाफोरखौ नायनानैहाय मा बिदिनो दंफां बेन्दों बायदिसिनाखौ नागिरखांनायनि उनावहाय मा लोमजाला साजाला बेखौनो गानहोनानै एबा मुलिफोरखौहाय मा देनानै बिसनि बिदै एबा बे बिलाइखौ दैेलायनानै खाफाल एबा खर'फ्राव जाय जायगायाव जादों बेखौ फुनना होनाय जायोमोन आरोना जाहाथे हामो हानाय बायदि आरो दानि समाव नायोबा बिदिनो फाहामग्राफ्रा मा मोजां जानायखा लामा सामा थिग जानायखाय लोमजानाय साजालाबो। थांलाय फैलायनि थाखाय जेबो जेंना खहा गैयालाबानो ओ गोबां ओ फाहामनाय फाहामथायखौ मोननो हासै गोबां सुबिदाखौ मोननो हासै आरो ना आरो नोंथाङा ओ फालांगि खालामनायनि बागै लामाया माबायदि मोजां जाबावनांगौ बिनि बागै फनैसो होनो हागोन नामा?
ओ नंगौ नोंथां दिनै जोङो मिथिगौ जे लामाया ओ जोंना सब समाय मेनटेन थानांगौ। जेन' जोंनि लामाफ्रा जोंनि ओ बे थांलाय फैलाय जे लामा बियो सब समाय ओ माने हाखर हालानिफ्राय बियो माने फ्रि जानांगौ आरो मानोना जों मिथिगौ जे लामाया गाज्रि जायोब्ला गोबां एक्सिडेन्ट जानायनि सम्भाबना थायो। आरो गोबां मानसिफ्रा गोबां सुबुंफ्रा एक्सिडेन्ट जानानैबो जिउ खहा जानांगौ जादों। बिनिखायनो जोंनि सरखारजों लोगोसे जोंनि बे ओ सुबुंफ्राबो गाव गावनि ओनसोलनि लामाफोरखौहाय मेनटेन खालामनानै दोननो रोंनांगौ आरो। बेफोरखौहाय माने सब समाय चेक खालामनानै माहायबाफोर माबाफोर उसुबिदा दङब्ला बे खौ थाबैनो सरखारनिसिम मोनथिहनानै फाहाम माने मोजां खालामनानै रिपेयार खालामनानै बेखौ दोननायाबो जोंनोनि सुबुंफोरनि मोनसे ओ थ बियो जाहैबाय आरो जेन' जेबो बेबायदि उसुबिदाफ्रा जोंनि लामाफ्रावहाय जाया आरो मानोना लामानि जाथाय जानाया गोबांथार बांलांगासिनो दङ बिनिखायनो जोङो बे लामाफोरखौ सब समाय जोङो मेनटेन खालामनानै दोननो रोंनांगौ आरो आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ जे लामाया मोजांब्ला इमारजेन्सियावबो जोंहा खामानि फैयो जेन'बा सोरबा गामिनि मानसि बा बे एरियानि मानसिफ्रा लोमजादों बा माबा मोनसे हथात बेमार जायोब्ला जोङो लामाफ्रा साफा आरो लामाफ्रा मोजां ब्ला जोङो थाबैनो जोङो सहैनो हायो नाथाय जोङो जुदि लामाफोरखौ मेेनटेन खालामनानै दोनाब्ला जोङो माबा मोनसे इमारजेन्सिब्लाबो जोंबो दस्रा जायगायाव सहैनो हाया आरो दस्रा जायगानिफ्रायबो जोङो माने जोङो जेबो सहाय मोननोबो हाया माने जाथेनानै थायो जेरै जोङो मिथिगौ दा दैज्लां बोथोराव गोबां लामाफ्रा बायबायना थ' बे बायनाय लामाफ्राव दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा जानाय मुवाफोरखौबो मोनाखै बा माबा मोनसे मोजां खालामनो सानब्लाबो बे लामाया बायनायनि थाखाय दिनै बिसोरनिसिम सहैनायबो जायाखै थ' बेफोरबायदि उसुबिदा जेन माने जाया बिनि थाखाय जोङो लामाफोरखौहाय जोङो जोथोन लानानै दोननो रोंनांगौ आरो अ अब्ला नोंथाङाबो बे लामानि फारसे रिपेयार खालामनाय मेेन खालामनाय बा बेफोरनि फारसे माबा मोनसे होननो सानोब्ला फोरमायनो हागोन
औ लामानि बागैथ' नोंथाङा गोबां होनलांबाय बिदिनो मोजां जानाय मानाय बानाय माबानायखौ आरोना थिग बेबायदिनो जुदि दाबसे जायगायाव जुदि सुबुं अनसिमा गोबांजों लोगोसे मा जुदि गावनि जायगायाव जुदि लामाया थिग गैयाबा बिदिनो थांलाय फैलायनि थाखाय राहाया लामाया जुदि बांद्राय हाब्रु जादोंब्रा आर ना बेखौ मा गामिनि सुबुंफ्रा ज' लोगो लालायनानैहाय बिदिनो गावजों गाव सावरायलायनायनि गेजेरजों बिदिनो बाला अन्थाइखौहाय मा लाबोखांनायनि उनाव जाय जायगायाव हाब्रु जादों जाय जायगाया थाबायजाथावना नङा बे जायगायावहाय मा बिसोरो गामिनि सुबुंफोरा गावजों गाव रायजलायलायनायनि गेजेरजोंहाय बाला अन्थाइखौ गारफैखांनायनि उनाव बिसोरो मा गावजों गाव नों फोसाबलायनांगौ हायो आरो ना गामि ओनसोलनि सुबुंफफोरा नङा होनबा नोथां आरो बिदिनो मा खाथिनि बाजाराव थांनायफोरनि राहाखौ बिसोरो मा नांगौ खिनि बुस्थुफोरखौहाय मा फानहैनो एबा लांनानै लाबोनायनि आइजें आयलाफोरखौ मा बिसोरो खालामनो हानाय बायदि आरो ना होमबा नोंथाङा जोंना समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा खोनादों ना नोंथां हेल' हेलौ